हेल' नोंथां
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंबा आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन
औ
नोंथाङा राय्लायनो हागोन ना मोजां खोनायासै।
खोन ना नोंथाङा
औ औ एबार खोनाबाय बे टपिकआनो जाहैबाय फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै
औ
औ फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै होमबा फिथाइ सामथाया जेरै जोङो जोंनि नुनायाव फिथाइ सामथायाइयाथाय जौ खान्थाल आनारस आमलााय स बेफारि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ दं जोंनि बे जायगायाव खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
औ बे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो न'आवनो मोननाय जायो थालिर फिथाइ जेरै जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय बेफोर फिथाइ सामथायाइया गोबां मोजां बेफोरो थाजा बेफोरखौ जाबा जोंनि देहाया मोजाङै थाजायैनो थायो
औ नोंथां
दा बायदियाव मोननाय फिथाइ सामथायाइया बेफोरनो आरो आनारस दाथ' दाथ' थाइजौनि सिजोना जोबहांबाय दायो आनारस खान्थाल बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो जोङो बेफोरजोंनो जों गोबां बायदिसिना
औ मोनथाम
बानायनो हायो जोङो बेफोरजों मुलि बेफोरनि फिथाइजोंनो जोङो मोखाङाव फोननाय मुलि बेफोरो क्रिम बेफोरखौ बानायजोबनो हायो आरो ओमफफ्राय जोङो बेफोरखौ जुस जुसबो बानायो बेफोरजों गोबां मेथाइ बायदिसिना बानायो आरो थालिरनि जेरै जोङो थालिरनिबो गोबां बिस्कुटफोरबो बानायनो बानायनाय न नुनो मोनो बेफोरखौबो बानायो फिथाइ सामथायाइजोंनो गासिबो बुस्थु जानाय मुवा जोंनि बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो फिथाइ सामथायाइजों गोबां रोखोमनि जों बेफोरखौ सिजेन बै सिजेन थायग्रा फिथाइफोरखौ खौ जोङो बार' मास मोनै फिथाइफोरखौ मोनजाबाय थाया नालाय बेफोरबायदि बानायनानै जानाय जायो आरो जोङो उ औ
औ
फिथाइ सामथजों जो जेरै सस बो बानायो
द
आफेलनि जुइसबो बानायो आमगुरनि जेरै गासिबनिबो रोखोमनि मोननो थाङो आरोना औ फिथाइ सामथाइखौ जोङो बांसिनानो जोङो बायनानै जानायानो जाया ओ जोङो बायनानै जायो आफेल आंगुर बेफोरखौल'सो जों बायना जायो जों गासिबो जेरैओ फिथाइफोरखौ जों न'आवनो गायनानै माखासे फिथाइफोरखौ बा ओ जानाय जायो बाहेरनि फ्राय बांसिनानो जोङो लाबोनाय जाया जोंनि जायगायाव अबावबा बबावबा फिथाइफोरखौ मिथिनो मोना मा फिथाइया मा जों सिनाय मोना दायो जोङो नुबाबो बिनि नामफोरखौओ मोनथिनाय नङा बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ दङ अब्लाबो जोङो जोंनियाव थानाय फिथाइ सामथायाइखौसो नुयो ओ बेफोरखौसो जायो जोंनि देहानि थाखाय गोबां प्रटिननो जायो जोंनि थाखानि देहानि थाखाय गोबां मोजां। बे फिथाइ सामथायफोरा ओ फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो जोङो बैग्रि फिथाइनिफ्राय जोङो ओ जेरै बैग्रि फिथाइखौबो जोङो ओ लाखिना दोननानै थिना दोननानै जेरै आसार बानायो गुन्दै बानायो गोबाब रोखोमनि बानायनो हायो आरोना जेरै बिनि उनाव जोङो आमलाय फिथाइ आमलाय फिथाइखौबो जोङो जेरैखि ओ दायो गोबां मोनो आमलाय फिथाइखौ बेफोरखौबो जोङो आसारबो बानायनो हायो फोराननानै गुन्दै खालामनानैबो दोननोबो हायो आमलाय फिथायाथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां बियो उ मुलि बानायनायावबो गोबां हेफाजाब होयो बेबायदिनो जों बबेबा बबेबा फिथाया जोंनि थाखाय मुलि बानायनायाव गोबां ओ हेल्प होयो हेफाजाब होदो आरो औ बिदिनो ओ औ नोंथाङा खोनादोंना औ औ जोङो फिथाइ सामथाइखौ बिदिनो ओ बाहायनानै जानाय जायो आरो जोंनि ओ फिथाइ सामथखौ जेरैओ जेरै आमलाायखौ होनदों आमलायखौ जोङो गुजुनायनि बरि बानायनायफ्रावबो ओ बेफोरखौ होफानायबो जायो आमलाय फिथाया जानायावबो ओ जा ओ एसे गोफा गोदै नङा बे फिथाया बेनिखायनो जोङो बेखौ मुलि बानायनायाव गोबां ओ हेफाजाब मोननो हायो आरो बे फिथाइनिफ्राय औ नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइनि बागै एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा जों फिथाइ सामनायाथ' गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नुनो मोनो जाय जोंनि फिथाइ सामथाइखौ बाहायनानै गोबां रां एबा गोबां देहानि थाखायबो मोजां खालामनो हायो जायनि जाहोनाव जों फिथाइ सामथाइ होनोब्ला बेबायदिनो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथाइ बा आनारस बिदिनो मा होनो थाइजौ इदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नुनो मोनो जाय जोंनि बेफोर सिजोन बाय सिजोन फिथाइ सामथाया थायो आरो बिसोरो थाइखा लाङो आरो दा जोङो फिथाइ सामथाइ होनबाथ' जोङो बांसिनानो बिदिनो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि मानो? बिदिनो जुस बिदिनो मानो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां खालामनाय एबा मुलिफोर बानायनाय जायो जायजों आनारस फिथाइ होन बेफोरजोंबो जों गोबां रोखोमनि मुलि एबा मा होनो लोंग्रा जुस एबा बिनिफ्राय जों धुपफोरबो बानायनायखौ नुनो मोनो जाय बेफोरखौ जों गोबां रोखोमनि। आनारजखौ लांनानै मोनसे कम्पानि बा मोनसे इन्डास्ट्रियाव बेफोरखौ जोङो लांनानै बेनिफ्राय जों धुुब एबा जोंनि मोदोमग्रा जोंनि न'खरफ्राव एबा फुजा होनायाव एबा माबाफोर खालामनायाव बाहाय सानफ्रोमबो जिउआव जों बाहायनो हायो नोंथां।
औ औ
जायनि जाउनाव जोंनि माखासे फिथाइ सामथाया नांगौ जानाय जोंनि मुवा बेसादखौ सुफुंनो हायो। जायजों फिथा सामथनिफ्राय माबा मोनसे नांगौ जानाय जोंनि देया सोलेराव खम जानाय बेफोर जोङो। मा होनो एबा जोङो माखासे फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों मुलि बानायनानै जोङो माखासे- दे मा होनो बेरामफोरखौ होखारनो हायो। एबा लेबारफोरनि एबा जोंनि जानाय आदारफोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि मा होनो मुवा बेसादखौ जों लानानै हायो बेफोरजों बानायो नोंथां। गोबां रोखोमनि जेरै जों फिथाइ सामबथाइ होनोब्ला नालें खर जेरै नालेंखरजोंबो जों बिदिनो थाव बानायो नालें 'खरजों मेथाइ बानायो जायजों बेफोरजों माखासे मा होनो रांबो आरजिनो हायो नोंथां। जाय जोंङो माखासे बिदिनो द्रागन दंफां थालिर बागान इदिनो सफारि बागान बेफोरखौ जों खालामनानै माखासे जोंनि बेफोरनि फिथाइ सामथाइखौ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो जायजों माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर खौ गावबाागाव न'खराव बायना लानो हायोबा मोनसे मा होनो बिदिनो रा रां खामायनो हायो नोंथां। जों नुनो मोनोदि गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो दड्रागन दंफां बिदिनो मोनसे सख'बा इदिनो मोनसे चक'लेट मा होनो इदिनो दंफांफोरखौ गायनानै दस बिगा फन्द्र' बिगा गायनानै रां आरजिखौ नुनो मोनो जायनि जाउनाव जों माखासे आबादारिफोरा बिदिनो फिथाइ सामथाइ गायनानै बिदिनो मोनसे कम्पानि एबा मोनसे गिदिर गिदिर माने बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो। बेनि जाहोनाव जोङो मा होनो बिदिनो फिथाइ सामथाइ एबा गय बायदिसिनाफोरजोंबो जोङो गोबां रोखोमनि मेथाइफोर बानायनाय नुनो मोनो। जेरै गय सफारि इदिनो गयजों माखासे इदिनो जाग्रा स्कर केपिबो बानाय नुनो मोनो बेफोरजों जोङो माखासे मा होनो दखान एबा बेफोरखौ बेनो फाननाय नुनो मोनो जाय जोंनि फिथा सामथायया गोबां मुलाम्फा होयो बेफोरनि अनगायैबो जों बिदिनो फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला बहाबा गोदै बहाबा गोखा बहाबा मा होनो गोखै गोफा बेफोरखौ जों मोननो हायो। जाय जोंनि माखासे गोखा फिथाइ सामथाइबो मोनो बेफोरखौ जों जाबा जोंनि माखासे देहायाव थानाय बेरामफोर बेफोरखौ हामनाय नुनो मोनो जाय जों गोदै फिथाइ बेफोरनो जों गोबां रोखोमनि जुइस लोंग्रा बेफोरो फेपसिफोर बानायनाय जायो जाय जोङो आफपेल जुइस होन थाइजौ जुइस एबा सफारि जुस दालिमनि जि जुस बेफोरखौ जों मोननो हायो दखानफ्राव गोबां रोखोमनि जुइस फोरबोखौ जों बनानै मा होनो लोंनो हायो न'खरफ्रावबो बिदिनोथ' बैग्रि होन गोजां बोथोरनि बैग्रिफोरजोंबो जोङो गोबां रोखोमनि मेथाइफोरबो नुनो मोनो मेथाइ बानायनाय एबा आसार खालामनाय माबा मोनसे लोंग्रा मुवा फोरखांनायखौ नुनो मोनो जोङो मा होनो बैग्रिजोंबो गोबां रोखनि मा बिदिनो जाग्रा बेसादबो बानाय हायो नोंथां। जायनि जाहोनाव जों गोबां मुलाम्फाबो मोनो बेफोरखौ गायना लानानै जोङो माबा मोनसे रांबो आरजिनो हायो नोंथां जाय जोङो बेफोरजों मा होनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांब्लाबो बेफोरखौ जों फाननायखौ नुनो मोनो जेरै जों दावबायनाय समाव बेफोरखौ जों जानो मोनो जाय गोदै गोदै बेसाद फिथाइ सामथाइ थाजा थाजा गुसु एबा बा गोदै बेफोरखौ जोङो बहाबा बहाबा दावबायनायाव जों जानो गोनां जायो नोंथां जायनि जाहनाव जों माखासे फिथाइ सामथायाइखौ फाननायखौ नुनो मोनो दा नोंथां जोंनि समाबो जानाै फैबाय फिथाइ सामथायनि सावरायनायनि सायाव
औ अब्ला दे
राय्लायनायसै बेखौ एसेयावनो औ
औ दे